औ नोंथां।
अ खोनादोंना आंनि माथोखो नोंथां?
खोनादों खोनादों।
औ ओ नोंथाङा माबाफोर हाबाफारिफोर मावबाय दं नामा दायो?
आंथ मावाखै दे बुंनो हागोन।
अ बाखि खबरफोरालाय माब्रै नोंथां नोंना?
उम मोजाङानो नै दासो लामायाव ओरैनो दसे फैदों आरो न आवबो गरमथारना ओंखायनो।
अह ओंखाम जाखांबाय होनबा नोंथां? औ औ, ओंखाम जाखांबाय नोंथां? अ, मा ओंख्रि जाखो?
गैया मिरामिसो मिरामिसो माने गरम बोथोर नालाय।
औ अ अ। अ नोंथांङा दायो फ्रि मोन नामा?
ओ आं दा फ्रि उम।
अ अब्लालाय आङो नोंथांजों मोनसे खोखायाव सावरायलायनायसो फन हरनाय जादोंमोन नोंथां नोंनाव।
औ औ जागोन दे आंबो दसे समनि थाखाय फ्रि आरो।
औ।
उम।
दा खोथायानो जाहैदोंमोन ओ अ दा नोंथां स सावरायनाय खोथायानो जाहैदोंमोन ओ साख्रि बाख्रिनि सायाव
आतसा उम बेथ बुहुत मोजां खोथा। बेनि खोथायाव सावरायनो आंबो इन्टारेस्टेड दे। गोसो दङ आंबो सावरायनो थाखाय।
औ-औ दा नोंथाङाथ मिथिनो हादों जानो हागौ। ओ आजिखा खालि बा जोंनि उम दायो उम दानि समाव साख्रि मोननाया जोबोद खस्थ। बा गोरा। जाहैदों ओ मानसि साख्रि मानसिफोराबो साख्रि नागिरग्राफोरा ओम बांबोबाय।
बांबोबाय कमपिटिसना कम्पिटिसना बांसिन जाबाय।
औ-औ आरो ओरैनो साख्रिनि पस्टफोराबो ओ बारायलाङाखै ओरै खमायलांगासिनोसो दं मानसिफोरा ओमफ्राय सा खोनाय ग्राफोरा। दिन बा दिन औ औ औ औ। दा आंबो। दाख्लैबावैसो एगजाम होदोंमोन मोनसे साख्रिनि ओ पुलिस सा ख्रिनिमोन आरो। दा ओम फाय आंना दुइ मार्कसयावनो थांलांबाय आङो बेराद आफसस मोनदों। आं हरसेसो उन्दुनो हा हायाखै। सानबाय थादों बेखौनो दुइमार्कल'नि थाखा थालांदों मालांदों।। माने जोबोद दुखु मोनदों आङो आरो ओमफाय आङो उम साख्रि नागिरनो नाजाबावदों।
औ।
बिनि। एकजाम साख्रिनि एकजामफोराबो ओ गोबां जायो। ओ जोंनाथ' बारा। आ उम गोनांबो नङा ओ माने उम दं। फैसा थाखा दं। बेबायदि न'खरबो नङा नालाय ओ जोबोद खस्थ'बो जायो नोंथां। ओ।
औ।
ख्रिनि एग्जाम हैनो बिनो गोजान गोजानाव जायगायाव जायो नालाय
औ।
दा बेखौनो सानदों आं माने साख्रि नि एक्जाम होबाय थानो ना बेलेग आबादफोरबो मावनो ना?
औ आं आं ओ बिनि बिनि नो आं माने एसे फोरमायनानै होनो सानो आरो ना।
औ नोंथां।
ओ दाथ' जोंनि बे साख्रि जि भेकेन्सिफोर बेफोर बहुत खम जाबाय उम एबा खमबो जाबाय ओमफ्राय आरो केन्दिदेट माने जि फराय फरायसाफोर बेफोरबो माने बांलांगासिनो दं। होमबा जोंना इदि। साननानै लादो दे जोंना कम्पिटिसना बांसिननिफ्राय बांसिन जाना दं। नोंओ माने गावखोनो गाव एसे गावखौनो गाव एसे माने बांसिननिफ्राय बांसिन नाजानायासो थानांसिगौ माने बेफोरबायदि खोथाया।
औ औ। अ अह।
जे पुलिस साख्रि होननाय लोगो लोगो दा बहुत मानसियानो कमपिटिसन आव फैयो। फास ओ स्टार्टिंनिफ्रायनो जोंङो रानिं जायो अबा लं जाम्प जायो। फुसआब जायो बेफोरबायदि गोबां फार्स्ट कमपेटिसनाव बेहाय जोंङो फिजिकेल ओ फिजिकेलनि कम कम्पेटिसन जायो माने मा होनो बेखौहाय जेनेब्ला बेयावबो सौहानांगौ नोङो फिजिकेल फिटनेस बेनिबो गेस जायो। बेफोरखौ सौहाबा जोंङो रिटेन थेस थांगोन। आरो रिटन टेस आवबो आ रिटेन टेस आव जों मेरिड लिसाव फैनांगोन। बेफोरबायदिखौ बुहुम गोबां माने हमना ला माने साख्रिनि भेकेन्सिफोरा माने म माबायदि जायो खम फैसिगोन बमफ्राय माने बे एप्लाइ खालामग्राफोरा बांसिननिफ्राय बांसिन जाबाय दा इफोराव कम्पिटिसनाबो बहुत गोबां माने नोङो थ' बासो टप मारिनांगोन जायो माने आरैबायदि गोरा जाबाय मा नों लेबेला। जायो आरो नोङो। हमना ला दाथ' फराय फरायफुबाय थानायसो ना ओरैनो ग्रेजुयेट जाबाय नोङो
ओ आंनि डिग्रिखौ फोजोबनाय जादों नोंथां
आतसा दालाय ओरैनो आ बेलेग स्किलफोर आइ टि आइ इफोरबा लानाय जादोंना जायाखै
आङो बेखौ ला नाय जादोंमोन नोंथां ना थाय आङो गेजेर ससेयावनो गारनांगौ जाबाय न'खराव एसे ओम ओम
औ औ आतसा आं माने इखुनु ओ ओ माने फरायनायनि सायाव इखौनो होनो सा सानो जे फरायलांबायबो थानांगौ ओरै साइड मोनसेजों माने जों बेलेग स्किलबो नागिरनांगौ गावनि रोंगौथिनि थाखाय नों मावनानै मावनानै जानो हानायनि थाखाय जास्ट नों फरायनानैल' साख्रि मोनगोन बे खोथा नङा। फरायजों फरायदोंबो फराय फरायबाय था प्लास बे बेलेग ओ भेकेनसि। फोरखो एप्लाइ खालायबाय थानांगौ जायो होमबासो जों माने बे नङाबा बे साक्सेस जायो। जों साक्सेस हमनाय जागोन ट्राइ खालायबाय थाबासो जेब्लासिम बैसोसो सलिगोन अब्लासिम जों नाजाबाय थानांगौ आरो ना।
औ नोंथां आं दा नोंथांनाव मोनसे बाथ थ्रा सोंनो सानदोंमोन नोंथां
औ सोंजागोन दे।
औ बाथ्रायानो जाहैबाय नोंथां आ आंनो माने दायो ओ एगजामाहाय साख्रिनियाहाय गोरलै जाग्रा एगजाम उम बोसोर बेबायदिखौसो सोंनो सानदोंमोन आङो। आंनाव मा इजामा माने गोरलै जायो बे एजामखौ साख्रिनि एक्जाम आरोना।
बे साख्रिनि एक्जाम होनो थाङोबा माने कम्पिटिसनाव थाखायो एसे गोब्राबानो माने गोरलै लेभेलाव फैयो आरोना। नों सिर्थटिंनिफ्राय ए खालामबा नोङो सिक्स फ थटु सेभेन मान्थ नों नोङो कचिं लानांगोन।
औ।
बे कचिं लानायनि सायावसो नोंना एक्जाम लेबेल एक्जाम लेबेलाहाय गोरलै जायो माने। नों कचिं लानानै नोंथि ओ रोंगोन नालाय। कसिं लायालासिनो ओ नो आन्दासैनो होयोबाथ' बे साक्सेस जाखाया मानसिया।
औ औ।
दानो नोंङो हमना ला नोंनो नों एगजामखौ नों गोरलैयैनो गोरलैयैनो नाजाय सानदोंबा नोङो ओ नोङो सिक्स थटु सेभेन मान्थ नोङो सानसेयाव हायाबाबो थिन घन्टा सारि घन्टा फ्रि टाइमखौ नों बरननानै गावनि फरायनायखौ एसेसे बांसिन खालामनानै होबा नोङो नोंनि गोरलै जागोन माने नोंनिया।
औ नोंथां औ ओ नोंथाङाथ' दायो ओ ओ माबा मोनसे साख्रिफोर मावदों बेना नोंथां दायो?
आं ओरैनो जास्ट पार्ट टाइम टिचारावनो दङ होननानै आं माने बिजोंनो सलाय सालायगासिनो दं आरोना। आंबो माने आंबो आंबो नाजागासिनो दं प्लास आं मानसिफोरखौ बुजायो एबा खोनन्थानो हायो आरो ना जे जोङो प्रिपेारखौ माबाददि खालामनांगौ माने जों गोबाव समनिफ्रायनो खालामनांगौ।
औ नोंथाङा दायो फोरोंगिरि बालाय ओ नोंथांनावथ' ओ साथ्र'फोरखौ फोरोंनो गोबां ओ नलेज दं बियो दायो। गोबां एक्सपिरियेन्सबो दं नोंथांनाव ओ फोरोंगिरि नालाय। ओम आं बो फोरोंगिरि जानो सानदोंमोन आङो फोरों गिरिनि लाइनावहाय थांबा माबोरै जागोन नोंथां ओ थिग जागोन ना गाज्रि जागोनथाय?
बे बे बहुद माने गोरलै साख्रि हमना ला बयनिख्रुइ गोरलैसिन साख्रिया साख्रि बे साख्रिखौ लानो हायोबा माने बेनो गोरलैसिन होननाय जायो आरोना नोङो ओ सरखारि साख्रिफोरबा मोजांसिन जागोन नों प्राइभेट बा माने एसे नोङो टाइम लस जायो आरोना
औ औ औ
ओ नोङो प्राइभेटाव नोङो दरमायाबो खम जायो ओमफ्राय प्लास नोङो नोङो जेब्लासिम मावगोन अब्लासिमल' मोनगोन नों मावाबाथाय मोना माने बेबादि बेटनखौ नों मोनसे साइदआ जाहैबाय नों सरकारिबाथाय नोङो नोंना रेगुलार जाबाय थागोन दरमायाबो नों फैसा मोननांगौआबो नोंनि खामानियाबो रेगुलार जाबाय थागोन नों जेब्लासिम मावनो ना जेब्लासिम बैसो थागोन अब्लासिम मावनो हागोन माने
औ औ
ओमफाय जेब्ला नोंना बे बैसोआ बारबाथाय नोंनाहाय नोंना आरो बेनिफिट मोनसे दं आरो माने नोंना
मा बेनिफिट नोंथां?
बे नोंङो रेगुलार पेनसन मोनगोन नोङो सरखारनिफ्राय बेफोरबादि जायो माने आरो नोंनि उननि जोलैफ्राबो माने थिग जालांबाय थायो आरोना
औ औ औ दा नोंथां आंङो सरखारि फोरोंगिरि जानो ओ मा लाइनाव फरायनांगोन बा मा मा लानानै फरायनांगोन ओ मा कर्स बा मा साबजेक्ट बा मा
ओम ओम नोंनाथ' ओ नों माने टुवेल्वनि उनाव हाय नोङो माने मेजर साबजेक्ट फैगोन नोंना मोनसे नों अबेखौ माने नों साबजेक्ट सेलेक्ट खालायदो नोङो‌बा नोङो बेयावनो नों ग्रेजुवेट खालायदो अब्ला नोङो दिलेट खालामनो हागोन दिलेड बा एबा बिएड बिसोर मोनैनि मोननैयाव नोङो कस बोसोरनै कस थागोन बेखौ कमप्लेत खालायबा नोङो ओ टेटनि थाखाय एगजाम होनो हागोन बे एगजामाव पास जाबाथाय नोंना नों साख्रिखौ लानो हागोन आरो
औ औ
आं दा बेखौनो बुंनोसै सानो आरो
अ नोंथांनिफ्राय आङो खोनानानै जोबोद नलेज मोनबाय दायो आङो एसे रोंबायबो सोलोंथिबो लाबाय आङो जोबोद मोजां मोनदों नोंथाङा जे आंनो फोरमायना होदों ओ स साख्रिनि बाथ्रानि सायाव मा मा रों गौ गावनि बाथ्रा नलेजफोरखौ एक्सपिरियेन्सफोरखौ आङो साबायखर बावहरबाय नोंथाङा आंनो जों सेयार खालामनायनि थाखाय गावनि एक्सपिरियेन्सफोरखौ नलेजफोरखौ आं बुहुत गोजोननाय मोन्दों नोंथां दायो नोंजों सावरायनानै दा नोंथाङा माबोरै मोजां मोन्दों ऐय
आंबो आंबो बुहुत गोजोननाय मोनदों माने बेफोर खोथाखौ डिसकास खालायनो हानानै‌ माने आंनाबो गोसोआ गोजोनदों बेखौनो होननो थांदों आं माने
औ
अब्ला दोनथ'लायनोसै होनबा ना औ दे गोजोनबाय।